हेलव?
औ।
ओ खुलुमबाय नोंथांखौ दिनै जों सावरायनो ला बे आयदायानो जादों आबादनि बागै। ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे सा सानजा हादोरावहाय आसामावहाय गोबां आबादफोरखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे आसामा साहा आबादनि थाखाय सा साफाद माने साहा बिलाइ आबादनि थाखाय गोबां मा होनो मुंदांखा आरो मोनथिजाथाव आबाद बुङोब्ला जोंनि बे सा सानजा भारताव गोबां बेबायदि आबादफोर नुनो मोनो जेरै माइनि आबाद खालामो जुखामनि आबाद खालामो खुसेरनि आबाद आरो बेबायदिनो गोबां बेसर आबाद गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदिल' नङा मैगं थाइगंनिल' नङा माइ आबादल' नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनिबो आबाद नुनो थाङो। आबाद बुङोब्ला जोङो दायोथ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद खालामो गोबां सुबुंफ्रानो आरो जोंनि बे बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा बेबायदिनो आबाद मावनानै बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ आबाद जेरै दायो माइनि आबाद खालामनानै गोदो गोदाय सुबुंफोरा बेबायदिनो माइनि आबाद खालामनानै गावनि नखरफोरखौ सोलि बेंबोगासिनो दङ नखरफोरखौ सालायबोगासिनो दङ माइ आबाद खालामनानै जिखिनि माइखौ फाननानै जि रां फैसाफोरखौ मोनो बेजोंनो ओ नखर बेंबोगासिनो दं आरो गावनि नखराव जानो थाखाय उदै बुंनो थाखाय बेबायदि आदारफोरखौ आबाद खालामनानै मोनबोगासिनो दं आरो सासे आबादारि नङाब्लानो जोंनि बे जोंनि बे दायो हादोराव सासे आबादारि नङाब्लानो जेबो जेबोआनो जाया होननानै आं सानो मानोना दानि दानि मुगायाव बयबो मर्दान जेरैहाय बयबो गाव गावनि बेबायदि गभमेन्ट जब थायो बा खायफा खायफा प्राइभेट सेक्टरफोरावहाय जब खालामो बेबायदि खालामनायाव रावबो आबादनि फारसे थांनो हास्थाया आं सानो गामि गंखननि बे आबादारिफोरा जिखिनि आबाद खालामो बेफोर आफाद आबादखौ खालामाब्ला जोंनि बे उदै बुंनायाबो जानाय नङा उदैयाबो बुंनाय आदारखौ मोननाय नङा मानोना आबादारिया आबाद खालामाब्ला गुबुन ओ जेबो राहा गैया बेबायदिनो ओ ओ जोङो आदारफोरखौ मोननायनि थ बेनिखायनो आं सानो आबादा जोबोद गोनांथि मानोना आबाद नङाब्लानो जोङो जोंनि बे उदैखौ सुफुंनो हाया आरो नखरफोरखौ बेंनायाबो एसे गोब्राब जायो होननानै आं सानो। बेबायदिनो जोंनि बे आबाद जेरै फिथाइ सामथाइनि दङ दायो गोबां मानसिफोरानो बेबायदि ड्रेगन फिथाइ ड्रेगन फिथाइफोर गायदों लिसुफोर बेबायदि खालामदों स्ट्रबेरि, ककवा बेबायदि खालामदों गायदों आबाद खालामदों बेबायदि खालामनानैनो फाननानै बेबायदिनो रां थाखा फैसा मोननानै गावनि नखरखौ बेंबोगासिनो दङ हादोरावबो जोंनि बे आबादफोराहाय ट्रान्सफर्ट जायो, ट्रान्सफर्ट जानानै गोबां बेबायदिनो थाखा फैसा रांफोरखौ आरजिनो हायो होननानै आं सानो। नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हास्थायदोंना?
आबादाथ' बिदिनो गोनां जोंनि थाखाय जों थांना थानायाव जोंनो आबादा सानफ्रोमबो नांखागौआव नांखागौ नांगौ जागानै बियो बेखौ थ' सोलिबायानो थागोन बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला बे आबादखौ लानानै जोङो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि जायगाफोराव बेफोरबायदि एसेबांबो सुबिदा गोनां नङा नालाय बेनिखायनो आबाद मावनानैनो गोबाङानो दायो आरो जोनि गामि जायगाफ्राव बिथांमोना मोनथिगौ आरो आबाद मावनोबो बिथांमोना रोंगौ बेनिखायनो आरो आगोलनि समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ जोंनि ओ आ आदैमोन बिथांमोना आबाद मावबोदों। बिसोरनि आब आबाद मावनाय आरो आ आबाद मावनाय जा आदब खायदा बेफोरखौ जों नुनानै सोलोंबोदों आरो मिन्थि मोनो आरो माबे बोथोराव मा मैगं गायबोदों बिथांमोना माबेया मा समाव जायो माया जाया लोगोसेनो मा मा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि आबाद मावनो हायो जोंनि हाफ्राव बेखौ जों नुबोदों आरो ओनिफ्रायथ‌' आरो ओ बुंनो थाङोब्ला आबादखौ मोनसे जेनेबा फालांगि हिसाबै जोङो खालामनो हायोबा जोबोद मुलाम्फा आरो नाथाय दानि जुगाव गोबां माने बिदि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ एसे नेहाथ सानो आरो आंनि मिथिनायाव इनिफ्राय आरो खालामजायो जोङो जोंनि हाफोराबो जोबोद मोजां नालाय बुंनो थाङोबा जोंनि आसामनि हाया जोबोद मोजां माइनि थाखाय मोजां आरो जोंनि जा बेबारबायदि साहा आबाद बेनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो जोंनि हाया ओंखायनो बेफोर आबादखौ जोङो मावोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो आरो ओनसोलावनो सोलिखायो नालाय गोबां बेफोर आबादफोरा जोङो बेखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। इनिफ्रायथ' आरो औ बे आबादखौ जोङो ओ बिदिनो थांना थानायनि राहा खामबोदों जोंनि न गामि ओनसोलनि नखरफोरा खायफाबा बिदिनो नआव जा हा दङ बे हाखौ बिदि आबाद मावनानै जाबो मोननाय माइ बेसर ओ लेस्रा जाबो मै फंजि समाव जायो बिथांमोना फानबोदों बायबोदों बेफोरबायदि खालामनानै नखरफोरखौ खुंबोदों आरो मानो होनबा गामि ओनसोलाव एसे खमैनो ओ बेफोरबायदि साख्रि आरिखौ मावनाय जायो नालाय बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै जिउ खुङो आरो बेखौ नुनो मोनदों आं
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार आरो सैथो खोथा ओ गोदो गोदाय बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो सोलिबोनायखौ आंबो नुबोदों जे गामि गंखनफोरावहाय बेफोरबायदिनो गोबां साख्रि आलाफोर गैया नोंथां बुंनाय बेबायदिनो बेस बिथांमोनाहाय आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ गावनि नखरफोरखौ ओ बेबायदिनो सामलिबोगासिनो दं सामलायबोगासिनो दङ दायो बुंनो थाङोब्ला गामि गंखनाव निखावरि नखरफोरनिफ्राय बेबायदिनो जायफ्राहाय हाजिरा खालामो बिसोरनि थाखायबो मोजां जायो जेरै माइ गायनायावहाय माइ गायनानैबो बिथांमोनाहाय रां आरजिनानै नखर बेङो माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेबायदिनो गोबां माइ हानाय बेफोरबायदियावहाय गोबां माने गुबुन गावनिल नङा नाथाय गुबुननिबो बे बेबायदि मुलाम्फा जायो गावखौल नङा नाथाय आबादाव गुबुन सार सासेनिबो हेफाजाब होनाय बायदि जाहैयो नाथाय दानि दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो नुनो मोनबोदों ओ सुबुंफोराहाय बेबायद एह हाजिरा मावनोहाय माइ हानोहाय माइ गायनो बेबायदि मोनबांला मानोना दानि बिगियान जुगायाव जुगाव गोबां बेबायदिनो मसिनफोर ओंखारबाय माइ गायनो थाखायबो मसिन ओंखारबाय माइ गा माइ हानो थाखाय माइ नानो थाखाय गासैनि थाखायबो बेबायदिनो ओ मसिनानो बिगियानानो बेबायदि गोबां दिहुनजोब्बाय बेनि थाखाय गोबां नखरनि सुबुंफोराहाय जाया बेफोरखौ माइ गायनानै ओ आबाद बोथोराव माइ गायनानै माइ हानानै बेबायदि रां थाखा फैसाफोरखौ आरजिनानै नखर बेंबोदोंमोन बिथांमोननि थाखाय दायो बियो गोबां खहा जादों होननानै आं सानो मानोना बे मेसिनफोरनि मेसिनफोरनि थाखाय बिसोरो खामानिफोरखौ मोननो थाङाखै बेनि थाखाय बिथांमोननि थाख गोबां गोब्राब जादों होननानै आं सानो आरो आं सानो आबाद मावनाया गावनि थाखायल नङा नाथाय गावखौ गाव गावनि थाखायल मुलाम्फा जाया नाथाय गुबुननि थाखायबो जायो गुबुनखौबो नखर बेंनायाव हेफाजाब खालामनाय जायो जेरै दा सासे सुबुङा आबाद मावब्लाथाय हारसिं हायाब्ल गुबुन सुबुंनो थाखाय हाजिरा बा बेबायदिनो होनाय जायो आरो बिथांमोना मावनानै रां थाखा आरजिनानै गावनि नखरखौ बेंनाय जायो बेंनिखायनो आं सानो आबादारिनिल नङा नाथाय गुबुन फारसेनि बेयाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे मुलाम्फाबो जायो होननानै आं सानो नोंथाङा माबाफोर बुंनो हास्थायबावदों ना?
औ नंगौ आबादाथ जोङो सोरबा मावग्रा थानांगोन गासिबोथ बेफोरबायदि आबाद मावजोबनो हाया नालाय दा जेनेबा नायनो थाङोबा टाउन आरि ओनसोलाव आरो ना बिथांमोना ओ मोनजागोन माखो जुदि जोंनि बे गामि जायगायाव आबादखौनो मावाब्ला बा जोङो जुदि जानोखिनिखौल जों मावोबा बिथांमोनाथ मोनजानाय नङा बेफोरबायदि जायो आरो बेनिखायनो बे आबाद मावनायनिखौबो जों जोङो हेफा जेनेबा बेफोरबायदि ओ हेफाजाब होलायनांगौ आरो आबाद थाव आबाद मावग्राफोरखौबो बेफोरबायदि खायसे आफादफोरा बिथांमोनखौ मानो होनबोला गोबां खेबावनो नुनो मोनो आबादारिफोरनि थाखाय आबादानो जिउ बायद बिदि आरो बिथांमोना गोबां माने बिदि आबाद मावनाय समावबो गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों सौसिलांनो गोनां जायो बिथांमोना आरो आबाद मावनायाव जोंहा गोबां बिदि खस्थ दङ आरोना सान्दुं बार अखा ओ बेफोरबायदि जायो गोबां समावनो आबाद मावनायाव आरो मालाबा समाव बिदि बोथोरफोरा हेफाजाब होआ जायो जोंफोरना अब्ला बिथांमोना गोबां दुखु जायो आरो आरोनोथ बिदि जोङो ओ खौरांफोरावबो खोनानो मोनो जे आबादारिया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लाबाय बेफोरबायदि होननानै ओ मालाबा समाव जों आबादारिखौ हेफाजाब होनो हाया जायो बिथांमोननो जाबायदि नांगौ बोथोर बेफोर बोथोर रावफोरखौबो बिथांमोनहा मोना जायो गोबां समाव अब्ला गोबां माने दुखु जायो आरो बिथांमोना आबादजोंनो सोलियो नालाय। बिथांमोना गुबुन राहा हाया माने आरजिनो थाखाय बिथांमोना जोबोद खस्थजों आबादखौ मावो बेनिफ्राय जा मोन नो बेजोंनो नखर सोलियो बेनिखायनो बिदि जायो आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सैथ आरो नंगौ ओ नोंथांजों बे आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो गोबां बाथ्राफोरखौनो सोलोंनो हाबाय ओ नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बेबायदि मो नि थाखाय
औ गोजोननाय